खोनादोंना औ खोनागासिनो दं।
उम। ओ नोंथां जों आं दसे सम ओ बिबारनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन।
औ दे सावरायनो हागोन दे औ सावरायनो हागोन दे नोंथां।
नोंथाङा बिबारखौ मोजां मोनो मोना? आं बिराद मोजां मोनो। दा नि गार्देनाव मा आरो नों बेखौ माबोरै मेेनटेन खालामनानै लाखियो एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ जागोन माने जोङो बिबार होननानै बुङोब्ला जोङो बिबारखौ माने जोङो जोंनि गार्देनल' नङा माने न'फोरावबो माने जोङो गायनाय जायो जाहा थे जोङो बेफोरखौ समाय समायहोनो थाखाय जोंनि न'फोरखौ मोजां नुहोनो थाखाय थाखाय जोङो जेनेबा बिबारफोरखौ माने जोङो जोथोन लानांगौ ना फुंफोराव माने जोङो दै होनांगौ सानफ्रामबो मानो होनोबा दै दै बासिखौ होयोबा साबसिन जायो। आरो गलाब बिबारफोराव माने जोङो जों जा साफु फुदुंनानै मोननाय सापात थायोना बेखौ माने सानदुंआव फोराननानै बिनि आद्रा आग्लायनायखौ माने बेयाव होयोब्ला माने बि बिफांफोरा माने जोबोर हासार मोनो आरो बिबारफोरा जोबोद गिदिर गिदिर जायो। बेनि अनगायैबो जों बिबारखौ गोबां रो खोमनि हाबाफोराव बाहायनाय जायो जेरै जोङो साजायनाय होन बिबारनिफ्राय जोङो माने ओ सेनफोर जायफोरखौ मोदोमनाय गन्थ' धुपफोर बायदिसि ना बानायनायावबो जोङो बिबारखौनो बाहायनाय जायो। बेनि अनगायैबो जोङो माने बिबारखौ जों गावखौ साजायनाय जेरै खानायाव खोमायाव थुनानै लायो जेनेबा जोङो बैसागो बोथोरफोराव मोसानाय बायदिसिनायावबो जोङो माने बिबारखौनो माला सुनानै गानो। नङा होनबा? गोदोनि दिनावथ' जों खोदोम बिबार बायदिखौसो मोसानाय जोंनि हारिमु बायदिसिना बा माने बेफोरखौ गानोमोन। आरो बेजों लोगोसे जोङो गलाब बिबारफोरखौ माने खानायफोराव थुयो बेनि अनगायैबो जोङो माने ओ जोंनि इसोर सिबिनायावबो माने जों बिबारजों बिबारजों जोंनि सिबिनायखौ जासियो। बेनि अनगायैबो जोङो माने बिबारफोरखौ माने सोरनोबा माने ओ मोजां हामलायनाय बा बि सोरनि अननाय जासिनो थाखायबो जोङो माने बिबारखौ जोङो जेरै बुके बायदि होनानै जोङो बिबारखौ गिफ हिसाबै होनायखौ जों नुनो मोनो। बिनि अनगायैबो जोङो माने बिबार जेने मा होनो हाबाफोराव साजायनाय जेनेबा जायगाफोरखौ समायना नुहोनो थाखाय जोङो जिखुनु जोंनि माबा मोनसे माने हाबा जाय जायाथों माने जोङो बेयाव माने जों बिबारजों साजायनायखौ नुनो मोनो मानो होनबा बिबार बिबारा ओरैबादि माने मोनसे गोहो दं जे बियो जेरावबो माने जे साजायो बेजोंनो समायो बेजों लोगोसे माने नायनायावबो ओरै ओस गोसोखौ मुहिनि गोनां खालामनो हायो नङा होनबा जेरै जों हाबाफोराव ने सारनाय बिनि अनगायै बै जायगाखौ साजायनायावबो जोङो बाहायो। बेनि अनगायै जोङो बिबारफोरखौ माने जोङो मा होनो? गोबां रोखोमनि बां जोङो ओ नार्सारि बायदिसिना खुलिनानै जोङो माने रां खामायनो हायो आरो बिबारनि ने बिबारा गोबां दाम दं बाबा बेसेन दं नङा होनबा? दानि दिनाव नों गलाब बिबार फांसे बायनो थाङोब्लानो गोबां दाम गोसा बेयो सेजौ ब्रैजि बाजि आरो थामजौ गाहाम सिमहानि लागै जों गलाब बिब बिफांखौ बायनांगौ जायो नार्सारिफोराव बायोब्ला आरो जोंहा जेनेबा बिबार ए बिबारनि जेनेबा जोङो फालांगि खालामोबा जोंहा बांद्राय खरस गैया जों माने बेफोरखौ नायनांगौ जोथोन लानांगौ माने बेफोरखौथ' जों फुलि बेगरनिफ्रायसो बानायनाय जायो नालाय माने बेयाव जोंहा बांद्राय खरस थाङा जेरै जोङो नार्सारि खुलियोब्ला जोंहा खम फैसा गारनानै बा फैसा होनानै बेयाव जोङो गोबां बिबांनि मुलाम्फा मोननो हायो एबा रां आरजिनानै लानो हायो। बेजों लोगोसे जोङो बिबारखौ मोनसे थांना थानायनि मोनसे ओ राहा हिसाबै जेबो जों बाहायनो हायो बेनि अन अनगायै जों माने गोबां रोखोमनि बिबारफोर नुनो मोनो बिनि मादाव जोङो सान बिबार होन गलाब बिबार होन गेन्दि बिबार, जबा बिबार आरो कृष्ण चिरा बिबार आरो गोबां रोखोमनि बिबार बिनि अनगायैबो जोङो जायस सान बिबार बायदि मोनसे दंना बेजों माने जोङो थाव जाग्रा थाव बानायनायबो नुनो मोनो नङा होनबा बेखौ जोङो माने जोंनि ओंख्रिफोराव बाहायनाय जायो जायफोरो माने ओंख्रिफोरखौ एवनो बा मोनहोनो थाख खाय बेखौ जों बाहायो आरो माखासे बिबारफोरनिफ्राय जों थाव बानायो जायफोरखौ माने जोङो फुननो थाखायबो बाहायो नङा होनबा?
औ नंगौ नंगौ।
आरो माखासे ओ ओ बिफ बि बिफांफोर दं बिफोरनि बिबारफोराबो ओरै बादि समायना जेरै कृष्ण सुरा, राथासुरा, बिसोरो माने जोबोर समायना बि ओ बिबार बारो नङा होनबा बिसोर बिसोरनि बिबारफोरखौ जों माने लामाफोराव गायो जाहाथे जोंनि लामाफ्रा सु खमायना नुयो गेटफोराव गायोस साजिनो थाखाय नङा होनबा आरो बिबारनि ओ जेनेबा जोङो बिबारफोरखौ बांसिनै पार्कफोरावबो माने सु खमायना नुहोनो थाखाय साजायनाय नुयो। आरो जेनेबा जों पार्कफोराव हाबनोबाथ' जों बेफोरावबो माने रां होनानैसो जो हाबनांगौ नङा होनबा बेफोराव जायफोर गायो बिसोरो माने बेफोरजों समायना नुहोनानै माने मानसिफोरखौ महिनो होनानै माने बेफोरजों रां आरजिनायनि मोनसे राहा लामा खालामनानै लायो आरो।
औ औ औ नंगौ दा बिबार ओ जोंनि गोसोआ सब समाय एखे थाया नङा होनबा दा माब्लाबा समाव जोङो माब्लाबा समाव जोङो रागा जोङो माब्लाबा समाव जोङो दुखु जायो, नाथाय जों बि बेफोरबादि समायना रमायना बिबार बारि बा बिबार खौ नुयोब्ला जों गोसोआ हारसिङैनो माने सुग्लाय गोजोन्नाय मोनो एबा सु थुग्लायबोनाय मोनो दा आंबो बिबारखौ जोबोर मोजां मोनो। मोनफ्रोमबो ओ जायगायाव थाङोब्ला मा अबेहायबा मोजां बिबार ओ मोजां रोखोमनि बिबार नुयोब्ला आं न'आव बायनानै लाबोयो आरो गायफैयो। दा बिबार बिबार गायनाय लोगो लोगो बहाय गोबां रोखोमनि सिखिरिफोर बाफैयो जाय ओ समायनासिन खाला आरो समायनासिन खालामबावो आरो
औ नंगौ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों माने बिबार गायो ब्ला माने सिखिरिफोराथ' माने बिबारनि बे बिदैखौ सोबनानैसो थांनानै थायो नालाय, बाखासे एम फै एनलाफोरा बिसोरनि बिबारखौ माने बिसोरनो थांनानै थानो थाखाय माने आदार होनाय बायदि जायो आरो
औ औ नंगौ आरो जोङो नै ओ जोंनि सो जोंनि सोरगिदिङाव जुदि बिबारा थायोब्ला जों ओ उन्दुनायनिफ्राय सिखारनाय लोगो लोगो जों बेफोरबायदि बिबारखौ नुयोब्ला जोंनि माने गोजोन फुंबिलि हिसाबै जोङो साननानै लानो हायो बा ओरैबादि माइन्डआ फ्रेस जायो जों माने जोंनि माखासे ओ सम फोराव खामानि मावनो माखासे समफोरनि ओ सिन्था फोरखौ जों बावगारलाङो औ औ दा बिबार बिबारा जों जोंनि गोसोखौ बोनो हानाय मोनसे सक्ति दं बा मोनसे बेहा बोलो दङ।
आरो बिबार नोंथां बुंनाय बायदि बिबार बिबारफोरनिफ्राय जों गोबां फालांगिरि खालामनो हायो बिबारखौ लानानै जोङो नार्सारि बायदि बायदिसिना खालामनो हायो जायजों जोंनि लाइमोनफोर बेखार लाइमोनफ्रा ओ साख्रि मोनाब्लाबो बेफोरजों थांनानै थानायनि माबा मोनसे राहाखौ मोननो हायो दा जिखुनु खामानियानो गिदिर फिसा जाया नङा होनबा जोङो लाइ ओ जिउआव थाखा मा थाखाया जोंनि थाखाय फैसा थाखाया जोंनि थाखाय मोनसे ओ जोबोद गोनांथार मोनसे ओ जिराद होनब्लाबो जों बुंनो हागोन मानो होनब्ला फैसा थाखा गैयाबा जोंहा लाइफआव जेबो जाया जोंनि जिउआव जेबो जाया दा फैसा थाखाखौ जों आरजिनोब्ला माब माबा मोनसे खामानि बा माबा मोनसे ओ लामा दिहुननांगोन दा बेफोरबादि बिबार बागान बानायनानै जों बिबार फालांगिफोर मावोब्ला जों गावखौनो गाव सुंथानोबो हागोन।
औ माने आरो जोङो मोनसे मोनसे माने बिबारनि आबाद मावोब्लाबो जोंहा गोबां माने मुलाम्फा दं जेरै जों गेन्दि बिबारखौ जों मोनसे बागान गोबां बिबांनि रानोबा माने जोंथ' गिदिर गिदिर मन्दिरफोर मेलाफोर बायदि रोखोमनि माबायाव माने साजायनायाव जोङो माने बेफोरावथ' गोबां बिबांनि बिबार नांगौ जायोना? होनब्ला जोङो मा खालामनांगौ गोबां बिबांनि आबादफोरबो मावनांगोन। आरो जेनेबा बेफोरो गोबां बिबांनि आबाद मावोबा जोंहा माने फांसे गेन्दि बिफांखौनो हमनानै ला जेरै जोङो बेनिफ्राय जोङो फांसेनिफ्राय जों बाजौ बाजौ रां खामायनो हायोबा बेयाव जोङो मा दस थाखा मोनसे जि रां बा नैज रांनिल' खरसा थांगोन नङा होनबा ओमफ्राय जों बेनिफ्राय बे सेबां आरजिनो हागोन बौ जोंहा गोबां मुलाम्फा दं गेन्दिनि आबाद मावनायावबो गेन्दि बिबारनि बेजों लोगोसे जों मा नुनो मोनो जोंनि मोनफ्रोमबो गोथार हाबा जेरै जुलिखौनो होन। बेयावबो जों जेनेबा जों जुलि जानायाव जों जोंहा मा मोनसे एसे नियम दं कि जों बिबारनि मालाखौ सोलाय लायनानैसो जों जुलिखौ जानाय लायो नङा होनबा आरो बेजों लोगोसे जेरै माने जों सोरनोबा माने जोंनि मोजां मोननायफोरनो अननाय जासिनाय बा जोंनि मोजां मोननायखौ देखायनो थाखायबो जोङो माखौ बाहायो बिबारखौ बाहायो बेनि मादाव जों बयनिख्रुइबो साबसिनबा बांसिन मोजां मोनो होनबा गलाब बिबार नङा होनबा आरो बबेबा बबेबा
होननानै बुङोब्लाबो बांद्राय गाज्रि जानाय नङा होननानै आं सानो नङा होनबा
औ आरो बेजों लोगोसे एसे माने बिबारखौ जोङो मोन माखासे जों मोदोमग्रा जेनेबा जों मोदोमफोराव फुनग्रा जायफोर दंना जोंहा सेनफोर बेफोर बानायनो थाखायबो जों माने बिबारफोरखौ बाहायो बेनि मादाव गन्दराज बिबार बिसोरो ओरैबायदि माने बिसिनि मोदोमनाया जोबोर माने गोख्रों आरो मोदोमनाया माने जोबोर मोजां आरो आजोलि बिबारफोर बेफोरो नायावबो ओरैबायदि सम समायना आरो माने न'फोरखौ माने बिराद मोजां समाय होयो आरो आरो बिनि थाखायनो जों बिबारखौ गायनांगौ बिबारखौ जों जेसे हागौ एसे माबानांगौ आरो साफा खालामनांगौ आरो थां जेसेबां फोथांनानै लाखिनो हायो एसेबांनो बिसोरथ' बारबाय थायो नङा होनबा
औ औ औ अब्ला जोंना टाइमाबो जाबाय दोन्थ'लायनोसै नामा
औ नंगौ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनानै
औ